हेल हेल हेल,
हेल
औ औ नोंथां गोजान ओ मोनाबिलिनि खुलुम हरनायखो जासि हरनाय थाबाय नोंथां।
अऐ खुलुमबाय नोंथां।
नोंथांङा ओंखाम जाबाय?
ओ ओंखामथ' जाबाय जानाया।
अ'।
ओमफ्राय अ बेफोरनो आरो
अ ओम आं दिनै रुटिसो जादों नोंथां आं रुटि रुटि आलु बिदिनो ओम ओम नोंथाङाला मा मा जाखो? दे नोंथांङा।
दे बेफोरखौ बेनिफ्राय बुंदो नोंथांङा
अ औ आंथ' नोंथांदों मोनसे गोबां मोनसे सावरायनो नागिरदों नोंथांजों। नोंथांङा मा गेम गेलेयो नोंथां? नोंथांङा मा गेम गेलेयोमोन गेलेयो ओरैनो नोंथां?
आं बिदिथ' गेम बारा गेलेनाय जाया केन्दि क्रास गेलेयो बेनिफ्राय, सिअ सि गेलेयो सिअ सि नाम खोनादों नोंथांङा?
खोनादों औ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों खोनादों
अ नोंथां बेखौ एसे गेलेनाय जायो आरो गेलेना एसे मोजां मोनो। माने बे गेमाव माबा दं माबा ओ टाउन हल बानायनांगौ आरो।
अ अ नंगो नोंथां।
माने बेयो वान टाउन हलनिफ्राय बिदिनो जालांङो आरो लासै लासै मोनसे मोनसे गदेर माने आपडेट होनांगौ।
नंगो नोंथां।
सम लायो आपडेट होनायाव एटेक खालामनो हायो बेबायदि आरो। नै नोंथाङा मा मा गेम गेलेयो?
आंबो सिअ सिनखोनो गेलेयो गेलेनायालाय नोंथां आरो सि सिअ सि गेलेयो आरो फ्रि फायार गेले आं नोंथां फ्रि फायार
फार औ फ्रिफायार गेलेना माबायदि मोनो नोंथाङा आं साननैसो गेलेना नायदोंमोन
फ्रि फायारखौथ' आं आगोलनिफ्रायनो गेलेबोयोमोन आरो आंना जाबाय फ्रिफायगोन होननाय मथा मथि खै बसोर जाखोथाय जाबाय आद सात आथ बोसोर जाबायना नोंथां फैसारा
अ नोंथां बिदिब्ला गोबां सान जाबाय बिदिबा नोंथांना। एक्सपिरियेन्स जाबाय आरो गोबां।
बे आगोल एदम बारे माबा मबेल लानो गेलेबोदों आरो एकदमबारे खमजुरि मबाइलनिफ्रायनो गेलेबोदो
अ
नांथा नांथा जानाय थिग माबा ना माबायाव आरो बुहुत बुहुत खस्थआव गेलेबोदों आरो आगोलनिफ्राय दा दसे इसे दा इसे मबाइल आल मोजां जानायदो एसे मोजाङै गेलेनो हायो आरो दा
अ ओमफ्राय दा दाथ' नोंथाङा फुरा एक्सपार्ट जाबाय बिदिब्ला
ओ ओरैनो ओ गेजेरावनो द्रप थादों आरो नोंथां
अ माने रोंखा रोंखा रोंखा राखा जाबाय आरो बेनिफ्राय आंबो आंबोथ' गेलेनाया जादों एसे बारा जायाखै
अ अ
बा बोसोर बा ब्रै बोसोर जादों आरो
ओ फैथारना माबादि जायो नोंथां नोंनालाय?
ओ सिअ सि गेलेनायखौ बुंदों आरो बेनिफ्राय फ्रि फायारखौ साननसो गेलेबाय गेलेनानै बिनिफ्राय दोनथ'बाय ओमफ्राय आरो पाबजि सानैसो गेलेबाय बेनिफ्राय दा एसे दोनथ'बाय आरो
पाबजियालाय बोरै नोंथां गेलेनानै
पाबजिखौ गेलेना मोजांखौ नाङो नाथाय आं बारा
उम
एक्सपार्ट नङा आरो माने
अ खैबारासो जाखोन होनदों नोंथां नों पाबजिया गेलेनाया नोंथांनिया
आं साननैसोबो गेलेबाय माने
अ
बिन आरो फिफटिन दसफोर माने एबा सानफोर बिदिनो गेलेनानै
पाबजिनिफ्राय नोंथाङा सि अ सि नि बागै मोजाङै फोरमायनो हागोन नोंथाङा अ होनोमबा नोंथाङा सिवलटििखौो बोरै मोनदों नोंथाङा गेलेनानै
माने सि असेया बेबायदि नङा जि माने गाससिबो समाव गेलेबाय थानाय बेबायदिबो नङा बुंजाया माने माने गासै एटेक खालामनानै दसे दोननानै नेनांगौ बेबायदि आरो आपडेट होनानै नेनांगौ बेबायदि आरो आं बेखौ गाहाम मोननायनि जाहोना जादों माने आं माबाफोर खामानि मावब्ला एसे बरिं मोनब्ला बेखौ गेजेर गेजेर दिहुननानै एटेक होनानै दोनथ'नानै नायबाय थागोन आरो माने मा माबायदि एटेक जादों बेनिफ्राय गावनि खामानिखौ मावलांबाय थागोन माने बे माने एक्सरा एक्सरा माने गोसोखौ मोजां मोननाय आरो माने साइदआव जेरै नों दा फरायदोंब्ला फरायनाय समाव माने गोबां फरायब्ला गोसोआ एसे माबा जायोना मेंनाय फैयो माने बहुद फरायबाय बेबायदिनो गेजेर गेजेर आरो माने दसे जेरै बा बा मिनिट जि जि मिनिट बेफोरबायदि आरो जेब्ला माबालायो आजिरा सम लायो
अ
अब्ला बेखौ गेलेना नायो आरो दसेनि थाखाय बेखौ गेलेनानै गोसोखौ मोजां मोनहोनानै आरो मबाइलखौ दोनथ' सनानै आरो फरायनाय स्टार्ट खालामो
गानो गानो
आरो गेम गेमा आसल गेमा आसलथे जोंनि माइन्डखौ फ्रेस खालामनाय आरो माने जोंनि गोसोखौ थागिम खालामनो थाखाय गेलेनाय जायो ओमफ्राय नोंथाङा नोंथाङाबो एसे बुंदो बिदिब्ला माबा
अ ओ नोंथाङाथ' होमबा फै ओ दाथ' दा गे गेलेया नों गेलेगोना गेलेया नोंथांलाय दा रिसेन्ट टाइमाव अ होमब्लाथ' नोंथां नोंथाङा मिथिखायो ए आगोलनि बायदि नंला आरो नोंथां कारेनलि दा सिया बहुद बुहुद फास्ट जाग्रा जादों आरो ओइ ओ आगोलो सेवसेया आरमि ओइ माबा रुफसखौ ट्रेन खालामबा थाय टाइम लायोमोन दानिया आरो नै दानो गेलेना दानो ट्रेन खालामना दानो गेलेफिननाय एहर टाइमानो गैला नोंथां द्रुसनिया नाथाय नाथाय नोंथां बे बिल्डिंफोर आ बिल्डिं आरो प्र्रुपस बेफोरखो आपग्रेड होनायाव दाबो टाइमखौ नांगो नाथाय नाथाय एटेक होनो थाखाय टाइमनि गोनांथि टाइम नेेनांला नोंथां टाइमा बुहुत फास जादों एटेक होनायायाव बिदि बिदि जानायाव नोंथां एसे डाउनबो जालांदों आरो नस्टेलजि गोमादो आरो नोंथां ने नेना गेल नेना गेले जेरै आरो प्र्रुफसखौ ट्रेन खालामना नेनाना नेना थानाय मजानो बेलेगमोन आरो नस्टेल जिया गैयाहनो जानांदों आरो दा आरो फुरा रानिं ए ग रानिं गेलेनाय जायो आरो नोंथां बेनो बेखौ बेखौ आं एसे माइनास पइन्ट आं मोनदों आरो इ मोन
अ आरो आंनि आंनि मथेबा आरो माने आं आंनि साननाय मथेबा बे बारा गाज्रिबो जायाखै माने मानोना
उम दानि मानसिफ बारा धैज' गैया होनब्लाबो बारा गोरोन्थि बुंनाय बाथ्रा नङा आरो माने
अ इब नोंगाय
रिल रिल नायै नायै जों इसे माइन्डा माने जों जोंनो गोख्रैनांगौ आरो बुस्थुफोरखौ माने नेबाय थानो हाला आरो दानि समाव बेखायनो बेखौ माने जाय बानायदों गेमखौ
उम होम
बे मानसियाबो एसे साननानै बानायबाय दां माने जानो हागौ माने ओ माने मानोना नों सानना नाय मोनसे ट्रु ट्रें खालामदों मालाबा मालाबा आधा घन दाहर नेनांगौ जायो।
नोगो नोंगो ऐम नोंगो आथा गनथा नङा नों था माब्लाबा एक घन्टाबोनो नेलांनो नेनो लागा जायो नोंथां।
आ बे नोङो जुदि जुदि एक घन्टा नेयो अब्ला बेजों बे गेमाव जों इन्टारेस्टआनो लुज जागोन माने जों माने दा दानि दानि दिनाव जोंनो माने इन्सटेन्ट नांगौ माने। इन्स्टेन्ट टपामेन्ट बुस्ट जानांगौ माने। बेखायनो आरो बेखायनो गासैबो माने डेभेलप बारफोरा बेफोरखौ साननानै बानायदों आरो आंनि साननायाव आरो। अब्लासो अब्लासो बिसोरनि गेम खौ मानसिफ्रा बारा गेलेगोन नङाब्ला जेरै आं आं जुदि बुङो है बेखौ अवान आवारसिम नेनांगौ हाफ आवार नेनांगौ आं बायो बि दिब्ला होननानै जुदि डियेट खालामो लसआ सोरनि जागोन जों गेलेग्राफोरनिथ' जाया। ओ बिसोरनि थाखाय जागोन बेखायनो आरो ना बेफोरखौ साननानै बिसोर एसे
उम नोंगो नोंगो।
खालामनाय खालामबाय आरोना नाथाय बै आपग्रेद खालामनायाव एसे टाइम नांगौना बे बे बेखौ दोननायनो थाय मोजां जादों नङाब्ला माने बिनि गेमनि मेइन माबायानो थाला थानाय नंगोना
नोंगो नोंगो होम। रावबो गेलेनाय नङा आरो थब थब फोजोबना दोनगोन इदि आरो। बिदि जागोन आरो टाइमनि उम
माने बि माने इन्ट्रेस्टानो बेलेग आरो माने जों नेनानै माने आपग्रेद खालामनाय माने बेखौ गेलेनाय माने जों जेरै उन्दै बैसोनिफ्राय गेदेर जालांनाय बेबायदि आरो
नोंगो नोंगो नोंगो नोंगो।
मोजाङै जों दावगालांनो थाखाय जेरै सम नांगौ ओ जोनोम जानायनिफ्राय गेदेर जानायसिम गोबां सम लायो बेबायदिनो बे फिसा टाउन हलनिफ्राय गेदेर जानायाव
उम उम नोंगो नोंगो नोंथां। नोंथाङा खै बोसोर खै बेसोर गेलेगोन? नोंगो नोंगो उम उम। नोंथाङा खै बोसोर गेलेगोन होनदों सि अ सिखो?
ओ बा बोसोर फोर जाबाय बायदि मोन्दों आरो बा बोसोर जायाखैब्लाबो ब्रै बोसोर जाथारदों आरो
आ आंना नोंथां ओ पन्द्र' बोसोर नङा थेर' बार'फोर जाबाय बायदि मोनदो। नोंथां।
अ बिदा नोंथाङा आंनिख्रुइ सिनियर आरो बुंनो थाङोब्ला
ओ आं एसे बारा गोसोआव गैला जि जिस्नि बा जिदाइन जागोन नङाबा औ
नङा - नङा जिबा बा जिद' जागोन।
अ आंनाथ' नेक्स नेक्स माने टाउनहल खिनि मेक्स खालामना दोनदों आं नोंथां। टाउनहलखो क्लासा लागै बुना दोन आबग्रेट होना दोनबाय आरो उम।
औ बिदिब्ला होनानै निउ आबेसिन
उम नेनांसिगोन आरो उम उम नोंथांनिया त्रुसफोरा आप ओ आपग्रेड जाजोबदो? आबग्रेथ' जाजोबाखै पास सारि बोसोरावथ' जाजोबा
अ नोंथां
ओ दा आंनाबो आपग्रेड जाजोबदोंमोन ओमफ्राय गोदान लेबेल लाबो फैनानै माबाफिनला आरो होफिनला जागोन आरो नोंथां
औ नोंथां बिब्दिब्ला नोंथां
अ दे नों- नोंथांदो सावरायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ, नोंथाङा आंबो जोबोर गोजोननाय - गोजोननाय थाबाय आंबो।
दे दे दे नोंथां इयुनाव रायज्लायबावगोन नोंथां। दे नोंथां होमबा।